आं खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथां मा खालामदों नोंथां?
नै दङ ओरैनो जिरायनानै बारसो जागासिनों
औ जानाय लोंनाय जाबायना नोंथां?
जानाय लोंनाया जाथ'वाखै नोंथां बिदिनो नै संगासिनोसो।
आदसा आदसा नोंथाङा होनोमबाथ' दा फ्रियनो दंखोमा
खानो दंथ'यो नोंथांमोनहालाय जाखांबाय नामा?
जाबाय नोंथां जोंहा
अ बिदिनो जोंनाबो संगासिनोसै नै दासो।
औ दा दे बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सोलाबगोन दा?
औ औ सलाबगोन दे नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायगोनबा नोंथां?
बिदिब्ला नोंथां जोङो बर'फोरनि मावनाय दांनाय बर'फ्रा मा मा मावनानै गावखौ माबोरै जिउ खुंबोदों बोरै थादों बोरै मादों बेफोरनि स सावरायनोसै नोंथां एसे।
अ जागोन दे नोंथां जोबोद मोजां टपिक।
औ जोंहा नोंथाङाबो मिथिखागौ बर'फ गाहायै आबाद गाहाय। हारि होननानै बर'फोरनि थांना थानायनि गाहाय गोथों मोनसेल' लामायानो जाबाय बयनिख्रुइ साबसिन राहायानो जाबाय जोंना बर'फोरना आबाद मावनाय। गाहायै आबाद मावो बर'फ्रा माइ आबाद मावो बेनो जाबाय बर'फोरनि गाहाय थांना थानायनि बा जिउ खुंनायनि गाहाय राहा।
औ नंगौ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जाय समनिफ्राय बर'फ्रा ज' ज' थाजेनो रोंदोंमोन बा हाग्रा बंग्रानि बा बबेबा दंफांनि दनदर बा अनथाइनि दनदराव थाजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा माइ आबादखौ मावदोंमोन। बै समाव जेराव मोजां सोदोमस्रि जायोबा जेराव मोजां हासार दङ दैमा सेर सेर बेफोरबायदि जायगायाव बर'फ्रा माइ आबादखौ मावजेनदोंमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय समाज दानानै बा गामि दानानै बर'फ्रा रायजो जानो रोंदों बै समनिफ्राय बर'फ्रा माइ आबादखौ मोजाङै मावबोनो रोंदों जेराव माइ आबाद मावनो थाखाय बर'फ्रा गाहायै मोसौ मोसौ फिदों नांगोल दानदों नांगोल जुंगाल मोसौ मै दांदुर बायदि बायदिफोरखौ बर'फ्रा बाहायबोदों आरो। बर'फ्रा गाहायै आबादखौ मोननै बोथोरखौ नायनानै गोदो गोदाय मावबोदों जेरै दैज्लां आरो मेसें मसे दैज्लां आरो मेसें बाहागो राननानै बर' आबादफोरखौ मावबोदों आरो गाहायै दैज्लां बुङोब्ला दैज्लां बोथोराव बर'फ्रा गाहायै माइ आबादखौ मावो। आरो मेसें मेसें बोथोराव गाहायै बर'फ्रा बायदि बायदि जानाय जानो लोंनो बा ओंख्रि मैगंफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै सबाइ सिबिं बायदि बायदि मैगंखौ मेसें बोथोराव बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरोखि। गाहायै बर'फ्रा माइ आबाद मावनो थाखाय बर'फ्रा मोसौ आरो नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनो बर'फ्रा गाहायै माइ आबाद मावनायनि सिगां खेबथाम खेब्रै हालवनायायो मोनसे दुब्लिखौ। माइ आबाद मावनो थाखाय ओ बिनि सिगां बर'फ्रा गिबियाव खोथिया फोग्रोना लायो खोथियाखौ बर'फ्रा सोरबा सोरबा बैसाग दाननि एसे सिगां बा सोरबा बैसाग दानाव फोनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जेब्ला खोथियाया जौवो अब्ला बेखौ गायनो थाखाय बर'फ्रा बांसिन बर'फ्रानो आथिखालाव नायोब्ला जों नुनो मोनोदि माइखौ बर'फ्रा गायजेननो थाखाय आमथि फोरबो जायखौ आमथिसुवा बुंनाय जायो बिखौ बारहोखांनानै बर'फ्रा माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो। माइ गायनो थाखाय बर'फ्रा हाखौ फोमोनो जिदिनखालि माइ गायगोन जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्लाबा जायखौ जों दा मेगनजों नुनो मोननाय बायदिब्ला जिदिनखालि माइ आग लागोन इदिनखालि जोंहा न'खरनि बिमा एबा बिमा माहारि बा न'खरनि गाहाय आइजो मा आइजोआ दुगैस्रां लोबस्रां बायदिसिना फुजा आलारि बाथि सावनानै बिनि उनाव दुब्लिबारियाव लाइजौ बुद मुगु थालिर थुलुंसि दै गोथार माइरं बायदि बायदि लाना थांनानै दुब्लि बारिनि सा सानजा आलि ख'नायाव लाइजौ गांसे बनानै बिमा लोखिखौ फुजा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ।
बिदि खालामोब्लायलायनो माइआ मोजां जायो आरोबा बर'फोरनि फोथायनाय बायदिब्ला माइखौ गायग्रायनि सिगां बिमा लोखिखौ जों गोसोखांग्रोनांगौ होननानै जोंङो गोबां जोंङो जेराव मेराव बिजाबफ्राव लिरनानै दोननायबो जों नुनो मोनो आरो।
औ
बियाव बिमा लोखिखौ न'खरनि गाहाय आइजो बा बिमाया फुजा होखांनायनि उनाव बा गोसोखांखांनायनि उनाव बा खुलुमखांनायनि उनावसो आखाइयाव माइ ग'सासे लानानै गायनायखौ माइ आथुमसे लानानै बा खोथिया ग'सासे लानानै गायनायखौ जागायलाङो आरो। बे फुजा होखांनायनि उनाव बै फुजानि खर'आवनो जोङो नुनो मोनोदि सोरबा सोरबा थुलुंसि बिफां गायो सोरबा सोरबा जाथ्रासि बिफां गायो। आरो सोरबा सोरबा थास' बिफां आरो थालिर बिफांखौबो गायनाय नुनो मोनो आरोखि।
अ अ
जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथां बेयाव गोदो गोदाय बर'फ्रालायनो थास' बिफांखौसो गायोमोन।
मानोना थास' बिफाङा गोरलैयैनो थांङो जेराव गा जेराव थायो बेयावनो गोरलैयैनो थांङो। आरो बे थांङोबाथाय बिहा गोबां बेदर थांङो बेफोरबायदिनो थास' बिफांङा जेरै बेदर थांङो बेबायदिनो मायाबोलायनो बेबायदिनो बिदां ओंखारो बा बिदांफ्रा गोलाव गोलाव जायो माइआ मोजां जायो होननानै बर'फ्रा फोथायोमोन नो आरो।
औ औ।
बिदिनखालिनो जेब्ला माइ आबादखौ बर'फ्रा गायखांगोन गायखांखालिनो जाय गायखांखालिनो बियाव थास' बिफां गायनाय जायो आरो इदिंखालिनो गायग्रा सुबुंफोरखौ बिनि खामानि मावनायनि इसे देहाखौ गोजोन होनो थाखाय जाग्रा लोंग्रा जानाय जायो आरो बिजों लोगोसे थास'जों दाउ थास'जों ना बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौबो जों जायोमोन होननानै खोनानो मोनोबा जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथा।
बेफोरबायदिनो बर'फ्रा गोबां आबाद मावबावो जेरै गोबां आबाद दंबावो बेफोरनि बागै नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ
बिदिनो आं एसे फोरमायनो हबा नोंथांनो एसे माने जोंनि एरियायाव मावनाय माखासे आबादफोरनि सायाव आं फोरमायनानै होनोसै नोंथां।
औ औ औ जोबोद मोजां नोंथां
जोंनि माने जोंनि एरियायाव मावनाय आबाद होनोब्लासो आं नुनो मोनदों आरोखि जेरै जोंहा माइ आबादखौ जोंनि साइडआव बेसेबां मावनायबो जाया माने एरियायाव आरोना
औ नोंथां
बांसिनै जोंहा दैज्लां मेसें मुंङानो जा दैज्लाांनो जा जोंहा बोरिनि आबाद जेरै जोंहा ओरै सिबिं सबाय बेसर बिदिनो बायदिसिना आबादखौ बोरियाव मावग्रा आबादफोरखौ जोंहा बांसिन मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बिनि अनगायैबो जों आबाद मावनायनि बेलायाव गोबां आलादा आलादा दानि गोदान मुगाजों गोरोबफानानै मावनायखौ जों नुनो मोन मोनसै माने जेरै जों बेफोर गोरान मुगाजों गोरोबफानानै मावनाया आबाद होनोब्ला जों जेरै आथिखालाव मावनायखौ नुदों जेरै तुरमुसनि आबाद बैग्रिनि आबाद दड्रागननि आबाद लबार बागाननि आबाद सापाद बागाननि आबाद बेफोरखौ जों नुनो मोनो मोनामोन। नंङा नाखबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नुयो।
बेफोरखौ आबादफोरखौ जों बोरै बोरै मावो होनब्ला गोबां आदबजों माने आथिखालाव बिगियानारि मुगाजों गोरोबफानानै बा माखासे गोनोथो मुगाजों गोरोबफानानै मावनायखौ जों नुनो जेरै गोदो गोदायनि समाव जों बां औ बानलु आबादखौ मावो होनब्ला जोंहा गोदो गोदायनि समाव गोबां मोजां हालेवनानै बेखौ जोंहा सिन बा माबा मोनसे सिदा जानायनि थाखाय बोनानै जों बनजों थुनानै बेखौ बानलु फुलिखौ फोनानै बोमा फबनानै होबानो जोंहा जायोमोन गोदोनि समाव
औ औ
नाथाय आथिखाल मुगायाव नायोब्ला जों नुनो मोनबायदि माखासे रासायनारि हासार बाहायाब्लानो जोंहा बेफोरबायदि आबादफोरखौ थिखांनो हानाया जोंहा गोब गोबां गोब्राबसै होननानै आं सानो। आनो होन ना
औ थारैनो नोंथां
जेरै जों आथिखालाव नायोब्ला जोंहा बानलुनि आबादखौनो आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै।
औ नोंथां
जेरै बानलुनि आबादखौ मावनोलङोब्ला जोंहा गिबियाव गोदोनि समावल' जोंहा बानलुआ मोनसे रोखोम नालाय मोनसेल' रोखोम होननानै सानोमोन माने जेरै बिदि बानलु फिसा बा बे बानलु सिब' बेफोरखौ एसे एनै दंखायोमोन होननानै गोदो समाव मिथिखायोमोन। बेनि अनगायैबो आथिखालाव मावनाय आबादनि गेजेराव जोंहा बानलुनि मुङानो गोबां आलादा आलादा ओंखारनो हागौ। फमबाय मान होनबा
औ औ
जेरै जोङो बानलुखौ जोङो गोबां मुङाव मोननो हायो। जेरै सिङाव थ बे सिङाव थाइखोग्रानि मुङा बेलेग सायाव थाइजोबगानि मुङा बेलेग जेरै फिथाइया गोलाव गोलाव जाग्रानि मुवा बेलेग बिदि मोननो हायो जोङो बेफोरखौ जोङो हाथथाय बाजारनि गेजेराव गोदान गोदान मुगाजों दिहुनजानाय बायदिसिना बेगर मानो होनबा बैफोर बानलु जि आथिखालाव मावनाय बानलु
औ
बेफोरखौ जों जोंहा गायनानै फिथाइखौ जोलै दोनबाबो जोंहा बैफोर बेगरखौ इसेबां फोथांनो हानाया आथिखालाव गोब्राबसै मानो होनोबा जों बेखौ जोलै जोलै महरै लाखिनोबो हाला आथिखालनिबो गायनाय बानलुफोरखौ बेखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय डाइरेक्ट बायनानै बेगरखौ फोनानै फुलि बानायनाय गायखायाबा जोंहा बैफोर गायनानै मोननाय फिथाइफोरनि बेलायावबो जोंहा बेखौ खानानै
माने फैगोन बोसोरनि थाखाय जोंहा थिनानै दोननानै बेखौ जोलै महरै बाहायनो हानाय जोंहा माने जोंनि गेजेरावबो गैला आरोना माने माखासे दानि आथिखालनि मुगाजों गोरोबनानै मावनाय आबादफोरनि बेलायाव जोंहा माने गोदोनि समावबा जोंना हाग्राया बिदि बानलुफोरखौ मावनोब्ला जोंहा हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै गायोब्लानो माने हालेवनानै गायोब्लानो गोबां मोजां जायोमोन नाथाय आथिखालाव मा मोनखो जोंहा बिदि बानलु आबादखौ गायनो थाखाय प्लास्टिक मारसिनखौ नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ?
औ नोंथां एसे एसे
बे मारसिन जि जोंहा गोलाव गोलाव प्लास्टिक बेफोरखौ खोबनानै जोंहा बेयाव बिनि सिङाव खोबगोर बेखौ खोबैनि सिगां जोंहा गिबियाव हालौवग्रोननानै लानानै बेखौ हाखौ गोलाव आलि महरै खोनानै लायो आरोना जि गुवार बे प्लास्टिकनि गुवारजों समानै जख'
औ
बेखौ खोना बेखौ खोनानै लानायनि उनाव जोंहा बे बेयाव हासार रासायनारि हासार बा गोबोरै जायखि हासार मोनै मोनथाम लगायनानै जोंहा होनाय जायो मा? मानो होनोब्ला बानलुनि बिफाङा एसे मोनजानाङ नालाय हासारखौ। आथिखालावथ' जाखा नालाय ओरैनो बिदि बेफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायाबानो जाखाला नालाय जेबो आबादानो बिनि थाखाय बेफोरखौ लगायनानै जोंहा प्लास्टिकखौ खोब्बाय प्लास्टिकखौ खोबनायनि उनाव बेखौ जि बानलु गायगोन जायगा जायगा बेखौ जोंहा थलंबाय गथा गथायो। फलंनानै जोंहा फुलिखौ लाबोनानै बेयाव गन गुनानै गायो गायनानै जेब्ला फुलियाबो एसे देरो देरनाया देरनायनि सम समाव हाग्राया माने बिनि गुदिफ्राव जाफ'बो बा बे प्लास्टिक खोबनायावथ' जा जानो हाला नालाय। बिनि गुदिजोंनो रज'यो आरोना बिनि साइदआव रज'यो बेनिफ्राय बेफोरखौ साफा खालामनो थाखाय जोंहा माखासे मेडिसिनफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो बिदिनो। बिदिनो जोंहा माखासे आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरोना नोंथां। दे बिदिब्ला नोंथां समावबो जाबायना जोंहा
औ नोंथां दे दे नोंथांजों रायज्लायनो गोजोननाय थाबाय?
औ दे नोंथां
औ औ